खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय नोंथां नोंथांनिसिम औ मोजाङानो ओं। नोंथां मोजाङानो।
मोजाङानोना आंनाथ' मोजाङानो नोंथां।
औ दा नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ आं फ्रि दङ नोंथां।
अ अब्ला नोंथां आङो नोंनाव फनहरनायनि ओ मोनसे टपिकनि सायाव रायजलायना सानदोंमोन आरो
औ।
आङो नोंथांजों ओ अनलाइन क्लास आरो अफलाइन क्लास बेफोर मोनैनायनि ओ मोजां आरो गाज्रि बेफोरखौ रायज्लायनो होनानै सानदोंमोन आरो
उम होम।
ओ नोंथांजों होनदों अ अनलाइन क्लास आरो ओ अफलाइन क्लास
औ-औ।
बेफोर मोननैनि सायाव सावरायग होननानै सानदोंमोन आरो
औ औ। आजिखालिथ' अ अनलाइन क्लासआ जोङो नायनो थाङोब्लाथाय कर'नानि टाइमाव स्टार्ट जादोंमोन जोंनि इण्डिया आयाव करना टाइम मनो लामा सामा बन्द' जानानै दंमोन आरो स्कुल कलेजफ्राबो बन्द' जानानै दंमोन।
औ औ नोंथां।
ओ बे समावनो माने न' थानाय जाहाथे फरायनो हायो ओंखायनो अनलाइन क्लासखौ स्टार्ट खालामदोंमोन। नोंथांथेबा अनलाइन क्लास मोजांसिन ना अफलाइन क्लास मोजांसिन?
आंनिब्लाथ'ओ बेफोर मोनसेखौ जों बुंनो हाया मोनसे जेनेबा बे साबसिन बियो साबसिन होननानै माने मोननैबो गावबा गाव जायगायाव बेवहाय गोनांथि आरो जेनेब्ला जोङो ओ मोन्नैबो गावबा गाव जायगायावहाय माने नांगौ आरो मोननैखौबो जों माने औ माने मोननैजों जों रायजलायलायनो हाया होन औ माने मा होनगोन बेखौ मोननैजों जों जोङो बे साबसिन बा बे साबसिन बुंलायनो हाया आरो आंनि मथेबा जेनेबा जोङो अ औ
माने बबे मोनसेया मोजांसिन बेखौ होनो हाया आरो
औ औ डाइरेक्ट डाइरेक्ट लि जों बुंनो हाया आरो मानोना जोंनिबा अफलायन ख्लासाबो जोंनो नांगौ आरो अनलायेन ख्लासखौबो नांगौ मालाबा समाव नांगौ जा होयो आरो बेबायदि
उम
ना नोंथाङा मा सानो
आंनि साननायाव ओ अफलाइन क्लास एसे मोजांसिन जागोन मानोना जोङो प्रेकटिकेलि जोङो थां थांनानै गावनो थांनानै जों नायहैनो हायो आरो ओ जों गावनि लोगोफोरखौ हायो आरो जों गावनि लोगोफोरजोंनो रायज्लायनानै बुजि मोनैखौ सोंनो हायो नाथाय अनलाइन क्लासाव ओ जों बिदिखौ
बिदिनो आं सानो माब्ला माब्ला समाव जेरै माबाफोर जुदि बन्द' जानानै थायो लामाफोरा जेरै बन्द' जानानै थायो आरो जेरै बिदिनो कर'नानि बायदि बेमारफोर ओंखारलाबायो अब्ला अनलाइन क्लास होनांगौ नाथाय बिदिनो नरमेलि अफलायेन क्लासबा बांसिन मोजां जायो
औ औ नंगौ नोंथां औ जेनेबा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो अफलाइनावबा जेनेबा जोङो गावबा गाव औ ओ मा होनो बेखौ लोगोजों जों रायज्लायनानै फोरोंगिरिजों दायरेक्टलि जों फेसथु फेस रायला नानै जों सोलोंनो हायो नालाय ओंखायनो जोंहा माने टेनसना जोंना क्लासावहाय बांसिन था थायो आरो जेनेबा
औ
जेनेबा माहोन ए ओ ओ बेखौ जोङो जेनेबा जोंहा फकासाआ जोङो क्लासाव थायो आरो नाथाय जोङो अनलाइन क्लाजावहाय जोङो जेनबा जों मबाइल बा कम्पिउटाफ्रावसो ओ लेपटपफ्रावसो जों नालाय जो बेयावहाय जोङो माने मा होनगोन बेखौ जेनेब्ला जुदि माबा मोनसे ससियेल मिडियानिफ्राय जोङो नटिफिकेसन फैयोब्ला जोंहा गोसोआ थाबनो बेयाव बारस्लायलाङो आरो जोंना बे मोनसे नंगौ नंनाया नोंथां बुंनाय बायदि बेनो आरो खिन्थु जोंहा अनलाइन क्लास जोंहा बै समाव जोबोद गोनांमोन माने जेब्ला जोंहा कभिड नाइनटिन बायदि पेडेमिक जादोंमोन मोना पेेनडेमिक थासारि जादोंमोन ना मोनसे जाय समाव जोङो ओ गावनि ननिफ्रायनो जों बाहेरायाव थांनो हायाखैमोन जोङो बे समाव जोङो ओ न'आवनो थानानै जोङो फराय अनलाइन क्लासनि थ्रुयै जों फरायनांगौ जादोंमोन आरो जुदि बै समाव जोंहा जुदि अनलाइन क्लास बायदि जोंहा मोनसे बेफोरबायदि बुस्थु गैयामोनब्ला जोंहा बै समावहाय जों फरायनो फरायनोनो हानाय नंलामोन आरो माने क्लासफोरखौनो जों खालामनो हानाय नंलामोन मानोना बै सम समावथ जों ननि फ्राय ओंखारनो मोना आरो जोङो बाहेराव ओंखारनानै ज ज बिदि क्लास रुमफ्राव थायोब्ला जोंहा बे कभिड नाइनटिना जोंहा सासेनिफ्राय सासेसिम बारस्लायलांनाया जोबोद माने ओ हाइ रिस्कआव दंमोन आरो जों बे औ औ दा बेफोरनि थाखाय जोङो अनलाइन क्लासआ बै समाव बिराद गोनांथारमोन आरो
औ नाथाय दा समावथ करनाबो गैला बिदि जेबो बन्दबो जायाखै
औ औ नंगौ नोंथां अनलाइन क्लासा जेनेबा जोङो गोजान गोजानाव थाबो जोङो मोजां आरो जेनेबा जों सासे मानसिया बेयावहाय आरो गुबुन सासे मानसिया बहुत गोजान गोजानाव माने जेनेब्ला माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बेफोराव जेनेबाथ जोङो फिजिकेलि थांनानै जोङो मोनसे क्लास रुमाव जिरायहैनो हाया नालाय
औ
बेफोरबायदिफ्रा जेनेबा अनलाइन क्लासनि ओ दारै जोङो माने जोङो सोलोंनो हायो आरो जेनेबा बेफोर मोनसे अनलाइन क्लासनि मोनसे ओ मा होनगोन बेखौ एडभान्टेज आरो मोनसे
एडभान्टेज
औ नाथाय अनलाइन क्लासावहाय जों प्रेकटिकेल खालामनो हाया आरो बे मोनसे जोंहा माने दिसएदभान्टेज जानानै थायो रो जेनेबा जोङो सोलोंनायखौ जोङो प्रेकटिकेलि सोलोङोब्लाथाय जोङो माने साबसिन जायो नालाय जोङो बांसिन गोसोआव थानो हायो जों थियरि क्लासफोराव जों ए गोबां माने बुंबाय थागोन फोरोंगिरिया नाथाय जोङो बेखौ जोो गोबाव समनि थाखाय गोसोआव थाया आरो जुदि जोङो प्रेकटिकेल माव थारनानै गावनो आखाइजों मावथारनानै जों जुदि सोलोङोब्ला
औ
बेफोरावहाय जेनेबा जोंहा गोसोआव गोबाव समनि थाखाय थालाङो आरो
गोसो थानाया मोजां जायो प्रेकटियस खालामबाथाय
नोंथाङाबो अनलाइन क्लासफोर लादोंमोन नामा बै समावहाय
आङो बै समावथ' बायदि लादोंमोन खोमारा आं सप्तासेसो बिदिनो अनलाइन क्लास आगोलाव नाङोमोन ओमफाय बिनि उनाव जोंनि इयाव बारा मोजां नाङा माने ओंखायनो आङो बारा मोजां लानो जायासै
औ औ औ नोंथांमोननायाबो माने जोंहा अनलाइन क्लासाव जोंहा नेटवारर्कखौ मोजां नांथारगौ जायोना जुदि जोङो बेफोरबायदि जायायाव जों गामि ओनसोलावथ' दासिमबो नेटवर्कफोरखौ मोजां मोना जोङा दासिमो अब्ला अबेबा जायगायावहाय
औ औ
फोर नेटवर्क गोनां जायगा नागिरलायनानै जोङो थांनांगौ जायो आरो
उम उम
आरो नोंथाङा ओ अन अफलाइन क्लासखौ साबसिन मोनदों आरोोना बै समावहाय लानानै
आंनि साननायावथ' अफलाइन क्लासआ बांसिन मोजांसिन मानोना जोङो साननानै रायलायहैनो हायो ओमफ्राया सोंनोबोाहायो क्लास रुमाव ओमफ्राय लोगोफोरखौ लोगो मोनो आरो माबाफोर जुदि मिथियाबाा लोगोफोरनो खिथानो हायो आरो जोङो लोगोफोर निफ्राबो सोंनो हायो बेनि एसे मोजांसिन जायोमोन आरो अफलाइन क्लासाव
औ आं दहाय बुंनाय बायदि माबाया जेनेबा अनलाइन्लाावहाय जेनबा नटिफिकेसन फैयो बा ड्सट्रेकसन जागोना जाया बेखौसो नोंथांनाव सोंनो नागिरदोंमोन आङो
औ जायो जायो आं स सोरबा जुदि मेसेज होयो अबेबा जु नटिफिकेसन होयो गोबां डिस्ट्रेक्ट जायो नालाय बिदिनो अनलाइन क्लास खालामनाां थानोसै ओमफ्राय रिल स् थाबाय थानोसै फेसबुक ओमफ्राय बिदिनो
औ उन्दुनोबो ओंखारलाङ ना अनलाइन क्लासफोरावहाय
औ औ
औ बिब्दिनो
अ
दाथ' अनलाइन क्लास एसे खमायलांबाय बायदि मोनदों माने दायो बै समावथ' कर'नामोन नालाय दाथ' जेबो बिदिथ' ओ जाथ'वाखै ओंखायनो दा अनलाइन आअफलाइन क्लासखौनो बांसिन लायो खोमा ना
औ अफलाइन क्लासखौनो बांसिन लायो मानसिफ्रा दा अब अबा क सोरब ए अनलाइन कचिंफोर खालामो आरो
औ औ औ नंगौ नंगौ
जेबो अनलाइनाव खालामनाय नुफेराखै आङो जों कचिं खालामब्ला बेसेबा सोरबा बिदिनो पासस' थाखा एकगा जनानै मास मोनसेनि थाखाय आरो बेसेबां अराय दङ जेसिबां अफलाइन कचिंबो दङ बिसि बि अनलाइन कचिंबो हैबाय थायो आरो सोरबा सोरबा लाइ सोरबा सोरबा बिदिनो इउटुबफोराव हेगारलाबायो
औ औ औ इउटुबाव हगारनायाबोथ' मोनसे अनलाइन क्लास जाहैबाय नङा हबा भिडअफोरबो औ जेनेबा लाइभ भिडिअ' नङाब्लाबो ओरैनो आपल'ड खालामना दोननाय भिअफोरखौब्लाथ' अनलाइन कसआ जाहैबाय नङा हमबा नोंथां
औ नंगौ बेबोथ' मोनसे अनलाइनानो इयउटुब प्लेटफर्मावबोथ' अनलाइनानो होनजायो बे मे लाइफ दंबावो औ औ माने लाइफ आरो अनलाइननि गेजेराव मोनसेल' फारखि थायो आरो ना लाइफा माने नोङो दानो हैैगारबाय दानो नायनो हाबाय ओमफाय आरो अफलाइनखौ नोङो दाबो नायनो हागोन एक बोसोरनि उनावबो नायनो हागोन नै बोसोरनि उन दाव नायनो हागोन जि गोसो बेखौनो नायनो हागोन। गोजाम गोजाम भिडियअखौ फरायनो हागोन नोङो
लाइभ क्लासावहाय जेनेब्ला जोङो चेटनि गेजेरजों जोङो माखासे दडाउटफोरखौबो सोंहरनो हायो आरो हानायालाय जेनेबा फोरोंगिरिया जोङो दायो लाइभ फोरोंबाय थादों अब्ला जोङो। टेथहाव हाय थांनानै जोङो बेयावहाय जेनेबा सोंहरोब्ला जुदि। फोरोंगिरिया नायस'नोब्ला बेखौ फिननायखौ होयो आरो।
क्लास
औ औ।
नोङो गोदोनिखौ नायनांगोन
औ औ। अनलाइन क्लास जोंनि इण्डियावहाय ओ बै कर'ना समनिफ्रायसो बांसिन। ओ बाहायजादों खोमा ना नोंथां।
औ बै समनिफ्रायनो मासि मा जादों बे समावथ' बिराद जराद बुजा बन्द'मोन ना क्लासफोयाबो गैयामोन।
बिनि सिगांथ' जोङो ओ बेफोरखौ खोनाफेरनो मोनामोन माथो।
औ। माने गोनांथिबो जाबायना ओ गोबोद बोसोरसेसो बिदिनो माबाया। ओ मुलुगफोरा बन्द' जालां दंमोन ओंखायनो माने बिदि। क्लासफोरखौथ' बिदि गारना दोननो हाया खालामबायदोंमोन आरो बिसोर गभमेन्टआ।
औ आंथ' बै समाव औ। औ औ। अनलाइन क्लास लानाय जायासै अब्लाबो जेनोबा ओ गुगोल क्लास दं नामा बेफोरखौ एप्रुब बाहायनानै क्लास लानाय जादोंमोन ना।
औ। आरो गोबां बिदिनो जुम आरो माबा माबि बिदिनो।
औ औ जुमफोर दङमोनो औ।
जेराव बिदिनो माने आहा माबा खालामनो हायोमोन अनलाइन क्लास खालामनो हायोमोन। आजिखालिथ' बिदिनो माबाफ्राबोथ' बिदिनो ओ। वाटसाबफोरावबो बिदिनो अनलाइन क्लास खालामना होयो।
औ औ भिडिअ कलनि थ्रुयै ना।
अ भिडिअ कलिजों फ्राइ‌ आरो बिदिनो समाज सोरबाथ' बिदिनो माबाफोराव इउतुबफोराव लाइभ फैबाय थायो बिदिनो अनलाइन क्लास।
औ औ।
बेफोर कचिंनि थाखाय जायो आरो बिफोर माबाफोरनि थाखाय जेरै आर्मि, पुलिस। नि एकजामनि थाखाय बेफोरनि थाखाय अनलायन
अनलाइन क्लासखौ जों औ औ जागोन दे नोंथां। ओं सम जाबाय नोंथां दे गोजोनथों।